खानादों ना?
नोंथाङा दायो मा खालामदों? खोनादोंना
हेल'?
नोंथाङा दायो मा खालामदों होनदां?
दा दोङ ओरैनो ओरैनो दोंलाबायो।
अह। खबरफ्रा मोजां ना?
मोजां ना बिदिनोसै।
औ। होमबा दायो नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आङो इनभाइरनमेन्ट एबा आबहावानि सायाव रायलायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन दे।
औ नोंथाङा अब्ला आबहावाया नोंथाङा आबहावा गुबुंले जानाय एबा इनभारमेन्टा जोंना मानि थाखाय गुबुंले जादों नोंहा एसे फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ आबहावाया गुबुंले जानायनि जाहोना बेनो जेरै गारि मथर बांनायनायनि जाहोनाव खुन्दै खुनाय इास्ट्रि इन्डास्ट्रिफोरनि जेनेबा टाउन मटरावथ' गारि बांद्राय जेनेबा फुङानि थांनाया बांबाय गनाया बांबाय जेरै ओ जेरै फेक्ट'रि मायबा माबि उखुन्दै खुनाय थाखाय आबहावाया गुबले माने जेनेबा जों हमना लाबाय आरो। फ्राय बेनि थाखायनो गुबुंले जानाया।
औ।
माने उम उखुन्दैनि थाखायनो गुबुंले जेनेबा आरो जेरै मुवा बेसाद बेसाद सेवनायनि बारहावाफोर गनायनि थाखाय माने गुबुंले जाबाय आरोना माने। बिदि नोंनिबा मा सानो?
आंनिबाथ' नोंथांमोना ओरैनो जिथु गुबुंले जानाया जाहोना जोंनि बेबायदिनो आबहावा खौ जोंनि सुबुं माहारियानो ओ गावनि। आदब खायदा जों बरनजानाय एबा टेक्न'ल'जिजों बरन जानाय गोबां गारि म मटर बेबायदिनो गिदिर गिदिर फेक्ट'रिस बेफोरनि ओ फ्रायनो जानो हमदों मानो होनोब्ला। गारि मथरनि बांलांबाय जोंनि वर्ल्डआवनो जोंङो गोबां बिदिनो गारि मथर सालायनाय खौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंनि गारि मथरनिफ्राय जोंहा गोबां उखुन्दैफोर गयो एबा बिदिनो पेट्रल डिजेलफोरजों सावो। बेनिफ्राय जों गोबां बेबायदिनो गाज्रि गेस गयो उखुन्दैजों। बेनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनो हमदों आरो बे फेक्ट'रियावहाय जोंङो गोबां प्लास थिग बेबायदिनो बायदिसिना लहाफोर एबा इथा सावनायनि जाहोनैजों ओ आबहावाया एबा इनभारनमेन्टआ बां सिन गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जालांनो हमदों। मानो होनोब्ला बेफोरनो गासिबो मोनसे टेक्न'लजिजों बर-बरन जानाय मुङासोमोन। एबा सुबुं माहारियानो जों बेखौ ओ जोंनि आबहावाखौ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि खालामलांनो हमदों आरो बेबायदिनो ओ जों बुंनो थांङोब्ला जोंनि दंफां लाइफां बेफोरखौ जोंङो गोबां मिस इउस खालामो एबा जोंङो दानफायनानै ओरैनो जोंङो गावनि नांगौ खामानिफ्राव एबा बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जोंङो। नांगौनिफ्राय बारा जोंङो दानफायनानै जोंङो गारनायखौ जों नुनो मोन्दों दंफां लाइफां। बेनि थाखायबो जोंनि आबहावाया। ओ बांसिन एबा ग्लबेल वारमिंआ सिन गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमदों। जोंनि इनभारनमेन्टआ गाज्रिनिफ्राय गाज्रि गोलै-गोलैलांनो हमदों। आरो बेबायदिनो बुंनो थांङोब्ला जोंहा गोबां दैफोरावहाय जोंङो जोंनि ओ बानायजानाय मुवाफोर प्लास्टिक बथल बायदिसिना रोखोमनि गाज्रि गाज्रि बुस थुखौ जों गारनानै दैयावफ्रावहाय जोंहा बेबायदि दैया जोंहा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया एबा गाज्रि गेस गनानै गोबां। बेबायदि गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो जों बेफोरनिफ्रायहाय जोंनि देहा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां ओ खहा गोलैनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि गोबां ओ जाथायफोरा जानो हमदों सुबुंमाहारिनि गेजेराव जों बेफोरखौ सुस्रांनो नांगोन, अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजांनिफ्राय मोजां मोजां जालांफिननो हमगोन। जेरै गोदोहाय जे जोंहा जेबो बेबायदि प्रब्लेम गैयामोन एबा गारि मथरनि बांद्राय बेबायदि गैयामोन, ओ पेट्रल एबा डिजेलफोर बांद्राय सावनाय गैयामोन। एबा गिदिर गिदिर फेक्ट'रिसफोर बानायनानै बांद्राय इदा स्थ्रिनि गैयामोन दाथ' गोबां एबे लेबोल जानो हमबाय फेक्टरि गारि बेफोरनि थाखाय माने जोंनि आबहावाया बांसिन गुबुंले जालांनो हमदों। जोंङो उननि जों उननि फिउसारखौ जों सानहर नांगोन। मानो होनोब्ला जोंङो दानि फिउसारखौ सानोब्ला जोंनि उन फिउचारनि जेनेरेसन फैबाय थानाय सुबुं माहारिनि ओ बिसिनि ओ थांखिया माबायदि जागोन एबा बिसनि इनभारनमेन्ट एबा आबहावाया माबायदि जालांगोन जों बेखौबो साननो नांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजां जाफिनगोन। जोङो जिहेथु दंफांखौ जोङो दानफायोब्ला फांसे दानफायोब्ला जोङो फांबा दसथाफोरजों गायफिननो नांगोन अब्लासो जोंनि आबहावाया गरम जानायनि फ्राय जोङो बांसिन जोङो मोजां फ्रेस एयार खौ जों मोनफिननो हागोन आरो बेबायदिनो जों गोबां टाउन सहरफोरावथ' जों नुनो मोनखायो दंफां लाइफां बांद्राय गैया बेनि थाखाय जोङो टाउन सहराव जों बांद्राय थानो हाया। मानो होनोब्ला टाउन सहरफ्रावहाय गोबां बेनो गारि मथर फेक्ट'रिस गिदिर गिदिर थायो बेनि थाखायनो माने बांसिन टाउन सहरफ्रावहाय गरम जालांनो हमदों जोंनि गामि एरियाफ्रावहाय बांद्राय बेबायदि नङा नाथाय बा जोंनि गामि एरियाफ्रावबो बेबादिनो गोबां लेथ्रा जालांनो हमदों जों बेफोरखौबो जों सुस्रानो नांगोन जोङो जोङो गुबुन जायगाफ्राव एबा गुबुन जायगानि दा जायगाफोरा माबायदि साफा दोनो जों बेखौबो साननानै नायनांगोन अब्लासो जोंनि नेसारेल एबा आबहावाया मोजांनिफ्राय मोजां जालांफिननो हमगोन नोंथाङा मा बुंनो सान सानबावदों बेनि सायाव आबहावानि सायाव
नोंथाङा दा जिखिनि बुंदों बे थारानो सैथो जेनेबा बेफोरनि थाखायनो आबहावाया दा गुबुंले जेनेबा दा नों जिखिनि होनलांदो
औ
बेफोर गासैबो थारानोखा जेनेबा बेफोरनि थाखायनो आबहावाया माने गुबुंले जानो हमदों ओरै टाउन मथर जेनेबा टाउन सहरावथ' बिफां लाइफांथ' गैखाया
औ
दोंबाबो फांसे फांनै ओरैनोल' गायना लानाय जेनेबा लामा लथाफोराव
औ
ओमफ्राय जेरै टाउन सहराव बेफोरनो जाखायो बिफां लाइफां गैयिनि थाखायनो आरो लोगोसे मानसिफोराबो बांलांनो हमदों गाज्रि लेथ्रा मुवा गारदों जेनेबा नुनो मोनदों ना दा दैबाना जादों जेनेबा बिरादनो
औ औ
फोराव लामा गैया जाबोर आरो ग ग थ
औ
जेराव हाबजोबो जेनेबा ओमफ्राय बिसनिफ्रायनो आबहावाया जेनेबा बेफोरनिफ्रायबो गुबुंले जादों ओमफ्राय लोगोसे आरो टाउन सहरावथ' म मटराथ' गारि मथर बिराद जानो हमबाय बांबाय गंसे गंनैथ' नोंङा
औ
सासे मासे रोगान थायोबा आरो मा होनबावना
औ
जेना आरो टाउन सहरावथ' नोङो मोजां फ्रेस बारहावाखौनो मोनखाया माने गरम बा गरम जायो बिफां लाइफां सिङावथ' साननो हाया मोना बिफां थ' गैया बे बेनि थाखायनो बारहावाफोरा गुबुंले जानो हमबाय आरोना
औ औ
ओमफफ्राय गरम जायो बांसिन गारिफोरा गुदुं गुदुं गरम गरम जेनेबा हावाफोरदोंनो इफोरदोंनो मानसिया थानो हाया जेनेबा गरमजों बेनिफ्राय
औ
दाथ' बोथोरा बाहाय मोन नालाय दा अखायाबो गोलैबाय थादों बोथोरा नुजनिखलाय बोरै
औ बोथोरा बिदिनोसै आरो दैलां
दाथ' दैेग्लां समावहाय बेबायदिनोबा बोथोराथ' सोलायबाय थाखायो नङा होमबा नोंथां? जितु माइ गायनाय सम दा अखा हायो मालाबा समाव मालाबा समाव सान्दुं दुङो बेबायदिनो थासारिया सोलिगासिनो जितु आबहावायाथ' सिगांनि बायदि नंला जेरै ओ सिगांथ' बांलाय बेफोरबायदि दा जेरै गरम जायोमोन। बेफोरबायदि जायामोन। दायो बांसिन गरमनिफ्राय गरम जालांनो हमदों औ बेखायनो जोंनि आबहावाखौहाय माने एसे औ औ
सान्दुङाबो बांद्रायसो दुङो दानिया गोदो इदि नगोन नङा मोनथाय
गोदोथ' बेफोरबायदि बांद्राय गैयामोन गैनाया नोंथां दायो माने बांसिन बांनायनिफ्राय बांबाय आरोना नोंथां दा जोंना समाव मोजां बाय नोंथां नोंथाङा नों गावनि रोंगौथिखौ एबा रोंनायखौ आंनि थाखाय एसे फोरमायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय आं नोंथांनिफ्राय आङो जि सोलोंनो मोनदों एबा नोंथाङा आं फोरमायनानै जि बुंदों नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां दा जोंहा समाव जा थांबाय बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोबोद गोलाव जायो नोंथां
गोजोनदों औ नों गोजोननाय थाबाय रलायनानै
द औ दे